औ बिदिब्ला नोंथां नोंथाङा दा समाव माबोरै दङ नोंथांनि
दङ दङ दङ थारैनो जोबोर मोजाङैनो दङ।
अ बिदिब्ला नोंथांखौ आं कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होनना नोंथांखौ आं कल खालामनाय जादोंमोन बिदिब्ला नोंथां नोंथां सावराय जागोन ना नोंथाङा सम दङब्ला
औ औ दङ दङ थारैनो सम दङ थारैनो सावरायजागोन।
औ नंगौ नोंथां औ बिदिब्ला नोंथां नोंजों सावरायनो लानाय आयदायानो जाहैबाय जोंनिया आबाद मानो होनबा जोंनिया गोदो मावनाय आबादफोरा एसे आलादामोन दा मावनाय आबादफोरा जोंनिया एसे आलादा
औ औ
ओह दासान्दि नोंसोरनि ओनसोलाव मा आबाद मावगासिनो दङ। बा मा मा आबाद मावनाय जायो। गिबियावनो एसे फोरमायना होनो हाग्रोगोन ना नोंथां?
औ औ औ थारैनो जोंहा आबाद होननानै बुङोब्ला। जों आङो बर'फोरनि जोंनि आबाद मावनाय खान्थिखौनो आं नोंथां आंनो फोरमायनो होनोसै नङा होमबा। औ औ औ दा आबाद होनोब्लाथ' जोंहा बर'फोरा आबाद मावनानै जाग्रा हारि नङा होमबा गोदोनिफ्रायनो। ओह दा बर'फोरनि आबादारि हारिमुवा रांखान्थियारि बिथिंजों मोनसे एंगारलायनो हायै सोमोन्दो दङ नोंथां।
औ नंगौ औ खोनादों।
थिग बे लेखायैनो जोंहा आबादखौनो बर'फोरा गावबा गावनि जिउखौ सालायलांनानै गुबै राहा होननानैबो खायसेया सानना लानाय जायो नङा औ औ नंगौ। औ थिग बे लेखायैनो जोंहा बर'फोरा आबादखौ बायदि रोखोमै जोंहा नेमखान्थि खालामनाय एबा बा आदब खायदा बानायनानै आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा। खोनादोंना औ औ थिग बे लेखायैनो जोंहा गिबियाव आबाद मावनो थाखाय थ' जोंहा फोथारनि गोनांथि जायो नङा होमबा जोंहा आबादखौ फोथाराव मावनाय जायो। थिग बे लेखायैनो जोंहा हादान सिफायनानै लानायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा। जायखौ जोङो औ औ हाग्रा एवस्रांनाय होननानै बुङो। थिग बे लेखायै जोंहा हादान सिफायखांनायनि उनाव जोङो हालेवनाय जायो बै फोथारखौ नङा होमबा। हालेवनानै जोंहा हालेवखांनानै जोंहा थिग बे लेखायैनो जोंहा खोथिया फोनाय जायो दा खो देखौ माबोरैहाय फोनाय जायो होननानै बुङोब्ला। जोंहा गोबां रोखोमनि आदब दङ जेरै हाय जोंहा खोथियाखौ माइजलि जोंहा गिबियावनो बासिग्रोना लानांगौ जायो। थिग बेनि उनावहाय जोंहा खोथियाखौ बस्थायाव सोनानै जोंहा फुख्रि एबा दैयाव जोंङो सानथाम एबा सानब्रै जोङो सोमनानै दोननांगौ जायो नङा होमबा। दा बे लेखायै जोंहा उनावहाय बै माइजलिखौ जोंहा दैनिफ्राय बोखांनानै ओ जोङो बोरियाव बोखांनानै जोङो हायाव दोननाय जायो ‌। हायाव दोननानै जोङो जों खायसे लाइफांनि बिलाइ बायदि रोखोमनि बिलाइफोरजों जोंहा बेखौ खोबना दोननाय जायो। नङा होमबा दा बेखौ खोबनानै जोंहा बै खोथिया एबा जाय माइजलिया रोदा एबा फेंखा ओंखारो बे बे फेंखा ओंखारनायनि उनाव जोंहा खोथियाखौ फोनो थाखाय जोंहा फोथाराव हालेवनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा। हालखौ जोङो मोसौजोंबो। मोसौजोंबो एवनाय जायो नाथाय खायसेखौ ट्रेक्टर बायदिसिनाजोंबो एवनानै हेवनानै खोथिया फोनायखौ जों नुनो मोनो दा बे लेखायैनो जोंहा जि आदब खायदायै जोंहा खोथियाखौ फोनाय जायो। फोखांनायनि उनाव जोंहा बायदिसिना सोरबाया फोनायनि सिगांबो जोंहा हायावनो गोबोरखि होनायखौ नुनो मोनो एबा बायदिसिना रोखोमनि हासार होनाय नुनो मोनो नाथाय आथिखाल ओरैबायदि नुनो मोनो जोंहा खोथियाआ एसे लावनानै जि दान जि दिन एबा बा जिबा दिनसो जानायनि उनाव जोंहा बायदि रोखोमनि हासार सारनायखौ जों नुनो मोनो जाहाथे खोथियानि महरा मोजां जाथों सेहेराया मोजां जाथों होननानै नङा होमबा थिग बे रोखोमैनो जोंहा इउरिया बायदि रोखोमनि हासार जेरैहाय पटास बायदि रोखोम हार जनाय नुनो मोन दा खोथिया फोखांनायनि उनावहाय जोंहा खोथियाया जा नैजि एबा थामजि साननि उनाव जोंहा बेनि उनावहाय जोंहानि सारखौ अ खोथियाखौ हुखांना लानानै जोंहा ओ जोंनि फोथारखौ हालेवखांनानै मोज जां रोखोमनि हालेवनानै एबा हाब्रु ग्ले-ग्ले खालामनानै जोंहा माइ गायनो सम जायो नंङा होमबा हा दा बे लेखायैनो जोंहा खोथियाखौ फु फुखांनानै ओ जोंङो माइ हा लामा माहोनो इखौ गायनाय जायो जायखौ जों बुंङो गसा लानाय नंङा होमबा गसा लानाय होनना बुंङो औ-औ थिग बेबाददिनो जोंहा माइ खौ गायनायनि उनाव माइखौबो बायदि रोखोमै जोंहा जोथोन लानाय जायो जेरैहाय हाग्रा जादोंब्ला जोंहा माइ थिलियाव जों माइखौ मोजांङै ओ मा होनइखौ हाग्राखौ मोजां मोजांङै फुनानै होनांगौ नंङा होमबा थिग बेबायदिनो बायदि नांगौ रोखोमै जोंहा जोथोन लानाय जायो जेरैहाय एम्फौ जायोब्ला एम्फौ जानायनि मुलि होन नागौ जोंहा नंङा होनबा ओ थिग बायदि-बायदि रोखोमै जोंहा बायदि रोख रोखोमनि मुलि एबा भिटामिन होनाय जायो थिग बेनि उनाव जा माइया जोंहा मोननानै
नाय महर लायो बैनि उनावहाय जोंहा गोमोन जायोब्ला जोंङो हानाय जायो नंङा होनबा माइखौ नाहैनाय औ हानाय जायो जों हा हानायनि बेलायाव बुंङोब्ला जोंङो ओ गोदोहाय नुनो मोनोमोन जोंनि गामि मि ओनसोलनि हौवा एबा आइजो माहारियानो खासिजों गावनि आखाइजों खासिजों हानायखौ जों नु नुनो मोनोमोन नंङा होनबा नाथाय औ-औ आथिखाल जों नुनो मोनो जेरैहाय ओ आथिखालनि दोरोंङारि मुगा मेसिनारि मुगा नंङा होनबा थिग बे लेखायैनो जोंहा माइफोरखौ बायदि रोखोमनि मेसिनफोरजों जोंहा आथिखाल हानायखौ नुनो मोनो नंङा होमबा दा नानायनि इओ हाखांनानै जोंहा नआव लाबोनायनि उनावहाय बै माइखौ नानाइ मारानानायनि बेलायाव बुंङोब्ला ओ बायदि रोखोमनि ओ मेसिनारिफोरजों जोंहा माइ-माइ बारा नानायखौ नुनो मोनो नाथाय गोदोहाय जों नुनो मोनोमोन ओ नआवनो ननि मानसिफोरानो मोसौ हालिजों मारा नानायखौ जों नुनो मोनोमोन नंङा होमबा नोंथां थिग बेबादिनो बाद बायदि-बायदि रोखोमै बायदि-बायदि आदब खायदायै जोंहा माइ आबाद मावनायखौ जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनबाय मोनो दा नोंथांङाबो आंनो एसे ओ माइ ओ आबाद मावनायनि फारसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां
औ नंगौ नोंथां थारैनो नोंथांङाथ आबाद माइ आबाद आबाद मावनायनि सायाव गोबां बाथ्रा बुंबोबाय थिग बिदिनो आंबो ओ जाहायो बाद एसे बुंनो मानो होनबा माइआबादा जोंनि मावनाया गोनांथार मानो बुंङोब्ला जोंना गुबै आदारानो जाहैबाय जोंनिया ओंखाम जों मिथिनो मोनो जे जोंनि ओनसोलाव बा जोंनि बै आसा माथ्रबा गासैबोयावबो जोंनिया ओ गुजि जौखोन्दोआनो जोंनिया ओंखामखौ जानानै थांना थायो
थायो-थायो सैथो औ
गायनाया गोनांथार। जोंङो ओ नु जे आथिखालनि जोंनि आबाद मावनाय आदब-खायदाया जोंनिया आलादा आरो गोदो आबै-आबौमोननि समनि आबाद मावनाया खायदाया एसे आलादामोन। मानो बुंङोब्ला गोदो मोस औ गोदो मोसौजों जोंनिया हालेवनानै माइ आबाद मावनाय जायोमोन। नाथाय दा थ जों निया बिगानिख जुग। जोंनिया थेख टर जों हालेवनाय जायो। टेक्टरजोंनो जोंनिया नोंथांङा फोरमायनाय बायदि बिदिनो माइ नानाय जायो, आलि दानाय जायो। थिग बिबदिनो गाससिबो जोंना मिसिं ओंखारजोबबाय। नाथाय जोङो मिथिना मोनो होमबा जों खोनादों गोदो जोंनि आबै-आबौ मोननि समाव जोंनिया जाया आबादारि बिसोरो फुङावनो जेब्ला दावलाया गिसिब जेनगोन अ अब्लानो बिसोरो सिखारनानै हाल होनानै लाङोमोन दुब्लि फोथाराव हाल हेवनो। मा मानो होनोब्ला फुङाव हेवोबा एसेरो बारहावा गुसु-गुसु फैनायजों मोजां नाङो। लोगोसे जेब्लानो साना थौ गगोन अबोब्ला जोंना सान्दुं गोसा जागोन। जोङो बिदि सान्दुं गोसायाव जोङो बांद्राय गरमबो जायो। थाब-थाबनो दै गांहोयोबा जोङो ओ दु लोर बांबो मोनो सान्दुं गोसायाव। बेनि लोगोसेनो जोङो खर' सानायफोरबो मोनो। बेनिखायनो जों मिथिनो मोनो जि गोदो फुङावनो थाबैनो सिखारनानै हालेवनो थाङोमोन। लोगोसे समनिबो आंखाल जानो हागौ। औ, थिग बिब्दिनो गोदो आबाद मावनायाव जोंहा बिदि रासायनारि हासार बाहायनायखौ नुवामोन। आ बै-आबौमोननि समाव बिसोर गावनि न'आवनो जेरै मोसौफोरनि खि, बोरमा खि, जाबोर-जालानि हासार बेफोरखौ होनानैसो बैसोर आबाद मावोमोन। थिग बिब्दिनो लोगोसे गायनायनि बेलायाव बुङोब्ला बैसोरो ओ जोंनो गोदो हाजिरा गायनाय गैयामोन। ना नाथाय दानिया आइजोफोराथ' जोंनिया रां-रुफा लानानैसो माइ गायनो थाङो। नङा होम बा? नाथाय गोदोनि समाव जोंना सावरि जानाय बा बदल गायनाय बिदि गायनानै जोंहा माइ गायनायखौ फोजोबोमोन। औ अ औ नंगौ नोंथ औ। लोगोसेनो जोङो दानि आबाद मावनाय बुङोब्ला जोंनिया ओ गोबां रासायनारि हासार बाहायनानै जोंहा माइ फिथाइआ मोजां बुरजा जानाय एबा ओ गो बां रोखोमनि जोङो फिथाइ-सामथाइ मोननाय जोङो बिदि आबाद मावनायखौ नुयो। मानो होनबा दा बिगयाननि जुग औ सोलोंथाइ लानायनि जुगा। आबादारिफोराबो जोंनिया बिदि ओ गोदान औ मुगाजों जोना सो सोलिबोगासिनो दङ। जौगानाय फै बाय नाथाय गोदो बिदि जानो हागौ बांद्राय सोलोंथाइबो गैयामोन। बेनिखायनो जा हायो गाव जेसांखिनि मावनो रोंगौ आबाद बेखिनिजोंनो जोंनिया मावोमोन। लोगोसे जोङो, औ नंगौ। जोङो बिब्दिनो दा नोंथाङा माइ गायनायनि सोमोन्दै गोबां बा थ्रा बुंबाय। लोगोसे आङो जोंनि ओनसोलाव दैज्लां बा मेसें समाव आबाद मावनायखौनो नोंथांनो आं एसे फोरमायग्रोनोसै। जोङो बिदिनो जोङो मेसेङाव गोबां आबाद मावनाय जायो। जेरै माइ गायखांनायनि उनाव दुब्लि फोथारफोरखौ जोङो हेवना लानानै बै खोथिया थिलियावनो जोङो मेसेंनि आबाद बुङोब्ला जोङो फुलकबि, बान्दा बि, मुला, गाजर, धोनि निया, लाइ, लाफा, बेसर, सबाय, मथर, बिदि बायदि बायदि आबाद मावनाय जायो जोङो बैफोरखौ जोङो आबाद दारिफोरा फालांगि हिसाबै हाथाय बाजारफोराव फानहैनानै गोबां रां बुथुमनानै मोनो औ लोगोसे बिदिनो जोंहा गोबां ओ सुबुंफोरानो जोङो आबाद मावनानैनो न नखर खुंगासिनो बा गावनि जिउखौ बिदिनो सोलिबोगासिनो नङा होम्बा लोगोसेनो औ जों मि थिनाबो मोनो जोङो आबाद मावनानै जोङो सो ओ सोलिनोबो हायो मानो होनबा दा थ जोंहा बिदिनो जेरै बैफोरो फिथाय सामथाय जों जा मावनाय आबा जोबोद बेसेन गोसायाव जोङो फाननानै जोङो रां गोबां रां मोनो नङा ब होम्बा
न मान
औ जोङो आरो हायोब्ला जोङो गावबो न'आव जा एसे हायो जोङो गाव आबाद मावना जानांगौ मानिज नाबब्ला आथिखाालाव औ रासायनारि हासारजोंो सोमजिनाय आबादफोरा जोंहा देहानि थाखाय जोबोद गाज्रि दि आरोखि औ औ नंगौ औ खहा लाबोयो जोंनि देहाखौ बेनिखायनो जोङो जा हायो न'आवनो जोङो बे गोदोनि बायसानो जोङो गोबोर हासार बाहायनानै आबाद मावना जायोबा जोंनि थाखाय जोबोोर मोजां लोगोसेनो जोङो बिदि बायना जालायनो गोनांथि जाया
जाया जाया औ
नोंगौ ग लोगोसेनो जोंहा बिदि दैज्लांनि आबाद बुङोब्लाबो थिग बिदिनो राङाला अ फानेला आवेेज लांनि फानलु भन्दि जों औ बैफोर आबादफोरखौ जोङो मावनाय जायो आरोखि औ जोङो सम ज गोरोबफानानै जोङो जा हायो बिदिनो आबाद मावनांगौ बा जोङो आबादारिफोरा बिदिनो आबाद मावो
औ
औ नोंगौ नोंथां लोगोसेनो माइ आबाद बुङोब्ला नोंथाङा फोरमायनाय बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो माइ आबादखौ औ गिबियावनो माइजलिनि गोनांथि जायो जों बैफोर माइजलिखौ गिबियावनो खोया फनायनि सिगां जोङो दैयाव सोमना लानांगौ बेनि उनाव हरसे हरनै ह थामनि उनाव जोङो बेखौ बोखांनानै हायाव एसे लामथिला नांगौ बेयाव जोङो नों नोंथाङा फोरमायनाय बायदि थालिर बिलाइ थास' बिलाइजों खोबना दोननांगौ जेब्ला एसे गाजायनाय फैगोन जों बैखौ खोथिया फो हानाय महराव थि बिबदिनो जो खथि थलिखौ गिबियावनो जोङो ट्रेक्टर ज जों हेवना लानानै बेखौ खादाबा दुब्लियाव जोङो थानाय